हेलौ औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों बुंनायसाय।
औ नोंथाङा मोजाङैनो दंना?
ओं दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो
औ मा खालामगासिनो नोंथाङा आंबो मोजाङैनो दङ
ओंखाम जाखांना जिरायगासिनो नोंथां ओंखाम जांना जाखायाखै
औ जाखांबाय आंबो जिरायदों ओंखाम जाखांनानै
औ
औ
ओमफ्राय ओमफ्राय दिनै माने दानाय लुनायनि सायावसो आयदानियाव हायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ
खोनादोना?
औ खोनादों नोंथां। जागायग्रोदो औ सावरायनो हागोन।
अ उम दानाय दुनाय होनबाथाय दानाय बुनाया मोनसे बर'नि आरिमु बियो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो। गोदो गोदो-गोदायनि आबै आबौमोना सि-जोम दानानै गानबोगासिनो। दानाय-लुनाय लोङो होनोब्ला आगोलो जोंनिया गोदो-गोदाय फ्राय ओ एम्फौ फिसिनानै एम्फौनिफ्राय इन्दि खुन्दुं बानायनानै हि दाबोदोंमोन नाथाय दानि जुगाव जोंनिया मिसिनारि पलिस्टार बेफोरबायदि खुन्दुंजों बानायनाय। ओ मेसिनाव बानायनाय नुनो मोनबोगासिनो।
औ
दा आगोलनि आगोलनि इन्दि इन्दि हिफोरखौ दानि जुगाव नुनो मोनला आरो आगर बुंनो थाङोब्ला आगर बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदो-गोदायनि ओ मानसिफोरा मिथिंगायाव नुनाय गासैबो दाउसिन-दाउला, जिब-जुनार ओ जिब-जुनार बिफां-लाइफां इफोरखौनो आगरबो महरै दैखांबोदोंमोन।
दा-दानि जुगाव ओ बर'नि दखना दखना इफोराव इफोरबायदिया आगोलनि आगरफोरखौ जोङो नुनो मोनला। नुनो-नुनो मोननो थांला आरो। माने प्राय ओ-ओ बुस्थुफोरानो गोमालांगासिनो। दा इफोरखौ जोङो बोखांफिननाया माने बोखांफिननो नाजानांगौ आरो। बेखिनिखौनो बुंबाय आङो उम नोंथाङाबो एसे बुंदो।
औ ओ दानाय-लुनायखौथ' जोंनि बर' आइजोफोरा जोबोद आखा-फाखा। नङा होमबा? ओ बर' बर' बर' हारिनि न'खराव ओ गंफ्रोमबो गामियाव माने गंफा-गंफा न'- खरावनो गंफ्रोम गंफ्रोमबो न'खरावनो माने गंफा गंफा हिसानसालि नुयोमोन नङा होमबा। गोदोनि- याव ओ आ औ आथिखालावथ बांसिनानो नुनो थांला ओ आथिखालाव बिदिनो गं- गंफा-गंनै सोरनाबा सोरनाबा दं आरो बांसिनानो गैला होनजायो। औ मानो होनोब्ला आथिखालावहाय बांसिनानो जिफोरखौ जोङो बायनानै गाननाय जायो ओम फ्रायो खालामो नङा होमबा औ ओमफ्रायो ओ बांसिनानो मानसिफोरा दायो दानायखौ नुनो मोनला आरो जोङो ओमफाय इदिनो खमसै आरोना दानि आइजोफोरा माने ओ दानाय लुनायावहाय बिदि आखा फाखा गैलिया दानि जुगावहाय गोदोनि दिनावथ' आबै आबौमोननि समाव ओ नोंथाङानो दहाय बुंबाय जे ओ एम्फौ इन्दि माने जि दानाय जायो नङा होमबा। ओ आथिखालावथ' बांसिनै बिदि ओ मा होनो? एम्फौनि माने खुन्दुं इन्दि खुन्दुं दिहुननानै दानायखौ जों फ्रायानो नुनो थांला नङा होमबा। औ बांसिना- नो खमखौ नुनो मोनो आरो जोङो खायफा- खायफा सोरनावबा सोरनावबाल‌' ओमफ्राय दा बे- फोरखौबो गासिखौबो माने मेसिनावसो मेचिनजोंसो इउस खालामनानै दुहुनो नङा होमबा। जों बांसिनै दायो मेचिनजों दिहुननाय जि जोमखौ फाननाय जायो ओ बे बिदिनो न'खर फाय न'खरावहाय माने खुन्दुं दिहुननानै ओ फारसेनिफ्राय दिहुननानै ओ दानानै बिफोरखौहाय जोङो गाननो मोनबा बिराद मोजां आरोना मानो होनोब्ला न'आव ओ न'आव बानायनाया जोबोदहाय मोजां। ख्रोम ख्रोम जायो आरोना दख'नाफोरबाबो औ औ दख'ना फोरबाबो बिराद मोजां जायो नङा होमबा ओ आजिखालि औ।
औ औ जिहेतु दानि मुगायावथ' समजों गोरोबफानो थाखाय बेफोरावबो बेफोरखौ जिहेतु खामानिया जोंनिया एसे लासैयै जायो नालाय समजों गोरोबबानो थाखाय गोरोबफानो थाखायनो खायसेया माने गारलांनो हमबाय। जिहेतु टेक्न'लजि मुगा टेक्न'लजि ओ टेक्न'लजिजों दिहुननाय मेसिनफोराव थाब थाब सिफोरखौ दानानै दिहुननो हायो नालाय बेनिखायनो खम समनि गेजेर फ्रावनो दिहुननो हायो नालाय बिखायनो जानो हागौ माने मानसिफोरा बेफोरखौ गारलांनो हमबाय आरो।
औ नोंगौ ओ गारलांनो हमदोंबाथ' जोबोद दुखुनि बाथ्रा नङा होमबा? ओ जोंनि हारिमुआ आ औ जोंनि हारिमुआ फारसेनिफ्राय फारसे गोमालांगासिनो। नङा होमबा? गोदोनि बायदि नंलिया माने जोङो गावबा गावनि हारिखौनो खोमाना लानाय बायदि जागासिनो आरो।
औ जागासिनो उम।
फ्राय बिदिनो ओ न'आव दानायफोरा जोबोद मोजां जायो आरो। गाननायफोरावबो बिदिनो औ आजिखालिनि आइजोफोराहाय दायोबाबो ओ बांसिनानो गामसा दख'ना बि दिखौ दानो थांला। नङा होमबा? जिखुनु ओ आजिखालिथ' बिदिनो ओ हाजोआरि गानग्राफोर जेरै गाले बेफोरखौ दायो ओ बेफोरखौ दानानै माने ओ साप्लाय हरो आरो औ बिजिनेस औ।
सुंथानो थाखाय।
औ गावखौ सुंथानो थाखाय माने रां आरजिनो थाखाय बेफोर खौ मावनाय जायो आरो औ। ओ बिब्दिनो गोबावजों खेबसे गोबावजों खेबसे ओ नांगौ जाबाथाय गामसाफोरखौ बिब दिनो दायो आरो ओ जोंनि न'खरफ्रावबो बिब्दिनो दायो।
उम।
औ नोंथाङाबो जि दागोनना दाया?
आङो दानो आंबो बुंनो थाङोबा माने दानो रोंला आरोना। दानो रोंला आङो माने दानायबो थाङा। इदिनो आगोलनि माने आइमोननि दानायखौ नुबोदो। खिन्थु आं दानो रोङा आरो। दानो रोङा आं औ। इदिनो आगर आगरफ्राबो आग गरफ्राबो दा दानि ओंखारनाय मिलफोराव ओंखारनाय दख'नाफोरनि आग'रफ्राबो जेबो नाम नुनो मोनला जोङो। आगोलबा आगोल आफायाबो मोना दानायाबा मोन फा मोनफा नाम होनानै जेरै फारौ मेगन ओ मेगन ओ जेखाइ खबाइ इफोरबायदिनो मिथिंगायाव नुनाय दाउ सिन दावउलाखौनो मै गराइ मोसौ इफोरखौ लानानै आगर बेरखांहोबोदोंमोन। नाथाय दानि जुगाव जेबो ओ बेफोरबायदि बेरखांनाय नुनो मोनला आरो। बेयो मोनसे जोंनि दुखुनांथाव बाथ्रा माने। देथ' गोमालांनो हमदों औ।
ओ जों आथिखालाव माने नुयोबाबो बिदिनो बिबार बिबदि बेखौल' नुनो थांसै नङा होमबा। बिदिनो मिथिंगायारि बायदि बायदि औ जिरादफोरखौ नुनो थांला आरो जेनेबा।
औ नंगौ।
औ ओ गोदोथ' आइजो फोरा जोबोद मोजां मोजां आगर एरोमोन नङा होमबा नोंथाङासो दानि बावैसो बुंदों जे ओ फारौ मेगन बिदिनो जेखाइ खबाइ बायदिसिना नङा होमबा। आरो बेजों लोगोसे औ हाजो आगर। ओ जेरै ओ फारौ मेगन, ओमफ्रायनो मुफुर आफा बिब्दिबो बायदिसिना दं आरो।
दं ओं।
औ आथिखालावथ' बांसिनानो बेफोरबायदि आगरखौ एरनो बो रोंला नङा होमबा।
औ एरनोबो रोंला।
औ। माने आजिखालिथ' बेफोर बांद्राय सोलिला नङा बा मेसिनजोंहाय दिहुननायखौसो बांसिन बाहायो आरो औ।
औ दे बुंनायसाय।
औ आजिखालिथ' आरो गावनि समखौ बासायनो थाखाय माने गावबा गावनि ओ थांखिसिम थांनो थाखाय बेफोरबायदि टाइम बेफोरावहाय माने जेबो टाइम होला नङा होमबा। बिदिखायनो ओ औ समखौ होसोनो थाखाय बेफोर मेसिनफोरखौ बाहायनाय जायो आरो। औ नोंथाङा बुंदो दे।
नोंथाङा नोंथाङालाय दानो रोंगोन रोङा बिदि?
अ आंथ' दानो रोङा रोंनाया आंबो ओमफ्राय जोंहानि आइआ दायो आरो।
अ बोरै बोरै सोङो सोंनाय सोंनायफोरखौ बाङाय बुंनो हागोन ना?
औ सोंनायफोरखौ आं एसे औ एसे फोरमायनो हागोन ओ बिदिनो फार्स्टावहाय माने आं जोंहानि आय दानायखौ नुयो आरोना ओ खुन्दुंखौहाय माने बिदिनो गामसा बायदिसिना फोर दायोबाथाय खुन्दुंखौथ' जोङो बिदि इन्दिनिफ्राय बरननायखौ आं नुफेराखै नुनाया ओमफ्रायो ओ बिदिनो खुन्दुंफोरखौहाय बायना लाबोनानै जोङो ओ बे खुन्दुं साग्राया बेयावहाय माने ओ सोरखि ना मा होनोमोन बेखौ
औ जायखौ सोरखि होननाय जायो उ।
औ बेवहाय खुन्दुंखौ साना लासिगोन मुस्रा साना लासिगोन। बेवहाय सानानै ओमफ्रायो मुस्रा सानायनिफ्राय ओ बैदि दालाय खुन्दुं सोग्रा बे खौ मा बुङोमोन आं बेखौ गोसोआव गैलिया आरोना ओमफाय बेयावहाय सोनानै माने खुदुंखौहाय औ औ बेयाव सोनानै औ। औ बेयाव गनबो थायोना बेयावहाय माने मुस फिथाखौ बे खनावहाय सोसिगोन ओमफ्राय बे सोनानैहाय ओ बिदिनो नो ओ लामा जेरै ओ नोंथांनि न'खरावबो थानो हागोन जेनेबा लामा गोलावहाय आरो ना ओ फिल्डफोराबो आरो बेयावहाय माने ओ ओरैबो ओरैबो गन दोनानैहाय माने ओ बेयावहाय सोंनाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौहाय ओ सि बोखानाय नुदों आरो ना आंङो आंबो बांद्राय मिन्थिजोबा ओ जायखिजाया नुयो नो नालाय ओ बिदिनो खानसिगोन खाननानै ओमफाय माने जेथो सिफायनाय जायो खोमा आरोना बिफोरो ओमफ्राय आंबो बांद्राय मिन्थिजोबा नालाय ओमफाय बेफोरखौ खालामखांनानै ओमफायो ओ बायदिसिना खालामबावो आरो ना बेखौ खालामखांनायनि उनावहाय जिथु इसानसालि बियावहाय बेखौ माने खुन्दुंखौहाय ओ खुन्दुंखौहाय माने ओ बै जि गन मोनसे थायो बेयावहाय आं बिफोरनि नामखौ बावजोब्बाय आरो ना माने आं मोजांबो मिन थिजोबा ओमफ्राय बेयावहाय फानना लासिगोन औ बिब्दिनो औ बेयावहाय फानना ला सिगोन आरो ना मोनसे गन गिदिरावहाय ओमफाय बेयाव औ गान्दै गान्दै औ बे गान्दैआव फानना लानानै ओमफायो बिदिनो इसानसालियाव बहायसिगोन इसानसालियाव बहायनानै इदिनो उम बायदिसिना खालामबावो आरो आं बिबो मिन्थिला ओमफ्राय ओ बिब्दिनो दालांसिगोन आरोना
औ औ दे होमबा नोंथां समाबो जाफ्लांबायानो बेखिनिथियावनो जोंनि सावरायनायखौ फोजोबथ'निसै
औ औ औ